खोनादों?
औ हेलौ।
हेलौ। ओम बेबिदिब्ला जोङो हाबानि सोमोन्दै सावरायनि दानि हाबा आरो गोदोनि हाबा खोनादों? हा?
औ खोनादों।
ओ जोङो गोदोनि हाबा होननानै बुङोब्ला माबादि जायोमोन बेखौ जोङो गिबियाव नायग्रोनि गोदोनि हाबाफोरा ओ बांद्राय एसेबां गिदिर बेबायदि हाबा जाय यामोन नाथाय ओ फिसा बेबायदि हाबा जायोमोन गोदोनि हाबाफोरखौ नायोब्ला जोङो मोननो हाय यो गोदोआव
गोदोआवहाय सोरहाबाफोर बेबायदिनो ओ हौवा एबा हिन्जाव गोदानफोरा एसेबां गोनां उम हौवा गोदाना एसेबां गोनां नङाब्लाबो बिनि हाबाखौ खालामनानै फोजोब नो हायोमोन। एबा कारन एसेबां ओ गेदेर नङामोन। खोनाफावथ्रायाखै। ओ जोङो गोदोनि हाबायाव जोङो नायोब्ला मोननो हायो ओ ओंखाम जानाय फोराव गोदोनि हाबायाव थालिर दनाफोराव जानाय जों नुनो मोनोमोन। आरो ओ हाबानि जि तु स्क्रिन बियो थालिर बिलाइफोरजोंनो बानायजानाय जायोमोन। आरो सिगांनि हाबायावहाय एसेबां ओ दामि दामि दख खनाफोर बेबायदि गानहाय जायामोन आरो ओम बेबायदिनो नो सना रुफाजों एसेबां कारबार गैयामोन। ओ बेबायदि जायोमोन नाथाय दानि जुगाव जोङो नायोब्ला मोननो हायो जुदि नोंहा आखाइयाव फैसा गैयाब्ला नों हाबाखौनो जानाङा होननाय बायदिसो। दिनै बादायनायनि मुग गायाव बा बादायनायनि जुगाव गोबां बेबायदि सोलायनाय हाबानि बिथिङाव बेबायदि जानानै फैदों जेरै ओम हाबा जानाय लोगो लोगो अमा मासे मानैया थोला। सिगांनि समाव बा दाउ अनलाफोर
बेबायदि दावमासेफोरजोंनो अनला संनानै हाबाफोर खुंनो हायोमोन नाथाय दायो अमाफोरा रायनियावनो जुदि हाबा गेदेर बा नौथा दसथासो अमाफोर नांगौ जायो आरो जु दि अमा मासे बायनो थाङोब्ला बिस हाजार त्रिस हाजारनि अमा जुदि दस तासो अमा थ्रिस हाजारनि बायोबा तिन लाख थांखागोन अमायावनो।
आरो जेब्ला टेन हाउस सिगाङाव थालिर बिलाइजों क्रिनफोरखौ मोनब्ला दायो टेन हाउस एक्सट्रा नांगौ जायो टेन हाउसावहाय ओ जुदि एसे मोजां बेबायदि ओ देर लाख दुइ लाखखौथ' नांखागौ जायो आरो बिनिस मोजांसिनबा बिनि सो बारासिन थांगोन आरो माहाय मिदियाम खिनियावनो देर लाख दुइ लाख थांङो आरो जुदि नों ङो ओरैनो सिम्पोल टेन हाउस होबाबो नोंहा पन्सास साथि हाजारा थांखायो। आरो जोङो नायोब्ला मोननो हायो। खैना गोदाननि दख'ना गाननायफोर गोबां बादायलायनाय दानि जुगाव बियायाव गान गोन हाबायाव गानोन मोनसे रिसिपसनाव गानोन मोनसे आरो खैना गोदान नियाव ओ अमानि गन्थंनि गोदोनानि आखाइनि गासैयावबो बेबायदि सना बयबो नोजोर होयो आरो बेखौ होथारनांगौ जायो दानि जुगावहाय आरो दानि गोदोनि जुगावहाय खैना गोदान खौ ओ बेबायदि गामिनि सोरबा माहाय रोंनाय सिख्लाफोर बा आइजोफोरानो मेकाप खालामनानै बेखौ ओ जिरायहोयोमोन नाथाय दानि जुगाव जोंङो नुनो मोनो। ओ हाबा जागोन सासे सिख्लाखौ मेकआप आर्ट आरटिस लिंहरनानैसो देलायहोनायखौ आरो बै मेकप आर्टिस्टनो थाखाय खोन से मेकआप खालामामगासेयावनो जि रोजा जिबा रोजा बा नैजि रोजा बेबायदि रांफोर हरनाय बेबायदि खरस गोबां जोंङो नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो हाबानि बिथिङाव जोंहा जानाय लोंनायफोराबो गोबां सोलायबाय सिगाङाव दालि अमा बेदरल' ओंखामल' होयोमोनब्ला दायो दसथासो आइटेमसो थायो जे रैहाय दाउबो थागोन अमाबो था गोन नाबो थागोन पापर थागोन लाब्रा थागोन आरो बेबायदिनो आ सारफोर हा सबाय मालाबा नारजि अमा थास बिसं ना गोरान मालाबा नाफाम बाथोन
औ
बेबायदिनो जोंङो दानि हाबा आरो गोदोनि हाबा गोबां फारागथिखौ नुनो मोनो माने गोदोनि समावहाय एसे बां रां थाङांमोन दानि समावहाय रां गैयाब्ला हाबाखौनो जानो हाया होननाय बायदिसो नोंथांङा बुंनो हागोन
औ औ नोंथांनिफ्राय बेबायादि खोनानानै जोबोद मोजां मोनबाय गोदोनि समाव माबादि एसे रांनि गेजेरजोंनो हाबा जानो हायोमोन नाथाय दानि बे जुगावहाव गोबां रां नंङाब्ला हाबा जानो हाया नाथाय औ आं सानोदि दानि जुगावहा बेबायाददि हाबा जानो थाखाय बा दानि जुगजों गोरोबफानो थाखाय जोंङो गिबियावनो गाव गावनो बेबादि फाइनान्सियेलि इनडिपेडेन्ट जानांगौ अब्ला नि आसो जोंङो बेबादि हाबा जानो हागोन गोदोनि समाव समाव गोदो जेरै हाबा जायोमोन बे समा थांबाय गोदो बेबायदि गोबां फैसा ज गैयाब्लाबो दंफांनि बिलाइफोरजोंनो बेबायदि खोबनानै हाबा जानो हायोमोन नाथाय दानि बे जुगावहा रावबो बेबायि दंफांनि बिलाइफोरजों खोबनाय बेबायदियाव रावबो हाबा जानाय नंङा आरो जि जानाय लोंनाय मुवा फोर होयो बा जाग्रा लोंग्रा ओंखामफोर होयो बेफोरबो गोदोनि समावब्ला मोनसे मैगंजोंनो जायोमोन नाथाय दानि समावहा बेबायदि मोनसे मैगंजों जाला बा जुगा सोलायबायनानै जों बुंनांगोन बेनिखायनो बेखायनो जोंङो दानि बे समाव हाबा जानो थाखाय जोंनो गोबां फैसानि गोनांथि नाथाय जोंङो बेबादि बे जुगावहा फैसा गैयाब्ला म माबायदि हाबा जानो हागोन होननानै जुदि जोंनि गेजेरावहा बेबायदि सोंलु फैयोब्ला जों माब्लाबा समाव बा जुदि दि जोंङो बेबायाददि समाजावहा हाबा जायालासिनो कर्टआवहा जुदि हाबा जायोब्ला जोंङो एसे रांनि गेजेराव जेरावनो जोंङो हाबा जानो हायो मानो होनब्ला बेयाव माध्र रेजिस्टारनिल'सो बेबायदि फिसफोरखौ होनांगौ जायो गोबां बेबायदि थाखा फैसा गारनानै बा ओम बेबदिनो टेन्ट हाउसफोर बानायनानै। ओ अमा नोवता दसता बायनानै बिफोर बायदि हाबा खुंनांगौ जाया। बेयाव हामा। रेजिस्टार खालामनानै ओ जाय हौवा आरो जाय हिनजाव सानैनि हिनजावसा। थाया सानैजों हाबा लागोनबा ओ बेबायदि मोनसे ओ। हाबा जानायनि थांखि लागोन अब्लानिया बेबायदि खरआव थांनानै हाबा जाहैनो हायो जेराव। जोङो जोंनि रांखो बा फैसाफोरखौ जोङो ओ बासायनानै लाखिनो हागोन। आरो बेबायदि गोबां फैसाफोर गारनानै हाबा जानांनाय नङा आरो। ओ फारसेथिं ओ जोङो नायबावोब्ला नुनो मोनगोन जुदि। ओ जोङो बेबायदि खालामालासिनो जुदि गामिफोराव जायोब्लाबो जोङो बे। बेबायदिनो गोबां रांफोरखौ खरस खालामालासिनो बेबायदि इसे रांनि गेजेरजों। ओ हाबाफोरखौ जानो हायो ओ इसां बेबादि ओ सना रुफा। आ। आरो दख'ना दामि दामि दख'नाफोर गानालासे ओ। ओ बे सानसेनि हाबायावहा एसे खमावनो जानाय ड्रेसफोर बा। ओ बेबायदिनो सना रुफा गहिनाफोरखौ गाननानै जोङो जानो हायो मानो होनोब्ला। ब्लाओ। गासैनिबो थाखाय बेबादि दामि दामि हाबा जानायाओ। गोरलै नङा ओ गोबांहा बेबायदिनो थाखाय। थाखा फैसानि प्रब्लेम जायो आरो गोबांहा बेबादि हाबा खुंनाय। खुंनो हायाबा गोब्राब जायो नाथाय। ओ जोङो बेबादि। जोंनि ओ जि खस्थ'। खस्थ' खालामनानै खामायनाय रांफोरखौ जोङो ओरैनो बे हाबायावहा फोजोबालासे। से बा हाबानि थाखायनो जोङो गोबां रां गुबुननिफ्राय लानानै ओ। हाबा जानाय स्लाय स्लाय जोङो बेबायदिनो। फिसा हाबाफोरफोरखौ खुंनो हायो जेराव जोङो बेबादि ओ सिमपोल। हाबा जेराव ओ एसेबां बेबायदि रांफोरा थाङा बेबायदि हाबाफोरा। फोरखौ खुंनो हायो।
उम।
अब्ला नोंथाङा बे समावहा ओ नोंथाङा मा सानो बेखौ बुंनो हागोन।
नंगौ नोंथाङा जिफोर बाथ्राखौ बुंबाय बेफोर गासिबो सैथो दिनै। ओ जों सावरायबाय थादों ओ हाबा जानाया गोरलै नङा होननानै। नाथाय जोङो आं बेखौसो बुंनो सानो जोंङो मालायखौ नायनानै एसे। गोबां मालायजों खारफानायाबो जोंनि थाखाय मोजां नङा जायहा गोनां बिसोरहा गोनां बायदियैनो। जागोन नाथाय जायहा गैया बिसोरो गावनि केपासिटि बायदिनो जानानै थांनो हायो। जेनेबा सोरखौबा नुनानै जे आंबो बेबायदि मोजां हाबा जागोन। बा माबा मोनसे फाननानै बा माबा मोनसे गाव ओ गावगायनि हाबा। बेफोर बनदख होननानै बेबादि हाबा जागोन होन्ना सानदोंब्ला हले मालायजों समान सान्दोंबा हले बेयो गोरोन्थि जागोन नाथाय नोंहा जि दङ बेजोंनो नोंनि बाय। जुदि नोंङा हाबा जायोब्ला ओ बियो जोंनि थाखाय मोजां जागोन। खेत्र ओम मालयनि लाइदों आंनि बा नोंथांनि लाइजों रां। रावनिजोंबो गोरोबा बेनिखाय आंहा जिबाय दोंङो आं बेबायसो जागोन नोंहा। दिङो न'आव बेबायदि जा बेबायदिसो जोंनियाव साननाया थानांगौ। दायो जुगा सोलायबोबाय मालाया। गेदेर गेदेर टेन्ट हाउसजों हाबा जादों मेकाप आरटिर्स्ट लाबोदों सना रुफा गाननानै। नानै हाबा जादों आंबो बेबायदि जा गोन होनना सान्दोंब्ला बियो गोरोन्थि जागोन नाथाय नोङो नोंनि बायदि बा आंङो आंनि बायदि। दिसो जोंङो हाबाखौ जानो नांगोन दिनै जोंङो गुबुन नायनानै। जुदि जोंङो बेबायदि गुबुनफोरबायायदि थांनो सानदोंब्ला जोंङो हयथ'। जब्र'हैनो हागौ आरो अब्ला बे समाव जोंङो हाबानि सोमोन्दै सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नो। लाासै गोजोननै थाबाय नोंथांनिसिम।
गोजोन्थों।